हेल' नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
अ ओ नोंथां गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिग्रोनाय जाबाय।
औ औ
होमबा नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
नै नोंथां ओरैनो दंखोयो।
अ आं नोंथां नोंनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों। आरो बे आयदायानो जाहैबाय ओ रेजेंगा जानाय जोंनि रे गा जानाय ओ
औ बिब्दिब्ला ओ नोंथां आङो गिबियावनो रेजेंगा जानायनि सोमोन्दै ओ आंनि मोन्दांथिजों फोरमायग्रोना होग्रोनो सानबाय। औ जेनेबा जेंगा जानायाथ' जोंनि जेनेबा बोथोर आरो आबहावानि सायावसो सोनारो नङा होमबा नोंथां? औ जेनेबा बर' स समाजाव जोङो गाहायै जेनेबा जानाय आदार हिसाबै जोङो ओंखाम ना बेदर आरि फोरनि अनगायैबो जों जेनेबा ओ उफ्रा आदार गोबां ओ जामुंफोर खौ जोङो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ औ ओ जेनेबा गिबियावनो जोङो ओ सौरायाइ दाखुरा लारु फिथा बेफोरखौ जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो दा जेनेबा सौराइ जानो थाखाय जोङो गिबियावनो यावनो जोङो जखा बा
हेल' नोंथां जोङो स बांसिन माबायाव जानाय जायोना ओ गोजां बोथोरफोराव।
औ औ औ गोजां बोथोरफ्राव जानाय जायो बिब्दिनो। औ गिबियावनो जोङो जेनेबा सौराय जानो थाखाय जोङो जखा बायदियै माइब्रा माइरं सोमनानै जेनेबा लानो नांगौ आरो ना। गोबाव बिब्दिनो से घन्टा बा नै घन्टासो सम जोङो सोमनानै लानाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो सोमनाय माइरङा गुरै जायोब्ला जोङो जेनेबा माइरंखौ बोखांनानै खेरखायाव सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोङो सारायाव एसे थाव गुबै सेरनानै ओ जेनेबा माइरंखौ होनानै एवनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ एवनाय समाव जोङो एसे संख्रि होयोब्ला मोजां जायो। ओ बेनि फ्राय जोङो गावनि दै रानजासे एवनाय उनाव जोङो जखानि एसे दै होनानै जेनेबा गोदौहोनो नांगौ आरो ना बियो ओ माबा ओ बुगानायनि थाखाय आरो ना नोंथां। औ जेब्ला दैया रानलाङो रानलांनो हमो अब्ला जोङो बेखौ उल्थां फाल्थां एरबाय ओ एरबाय थानांगौ आरो ना। नङाब्ला एराबा जोङो बियो जेनेबा माइरङा सारायाव सिथाबनानै थायो नालाय।
औ
औ बेबादिनो जेनेबा एवबाय थानाय उनाव जेनेबा दैया रानथाबनानै गोरान जायोब्ला खांनानै ओ जेनेबा बेखौ लाबोनानै जोंङो लादुरा खालामनानैबाबो प्लेटफोराव लानानै जों बेखौ ओ साहाफोरजों जानाय जायो आरोना। खोनादोंना नोंथाङा हेलौ नोंथां ओ बेनिफ्राय जोंङो फिथा खौबो जोंङो जेनेबा जायो फिथाइयाबो जोंनि थाखाय मोनसे जाग्रा मुवा नालाय जोंङो बे खौ ओ गिबियावनो जखा बायदियै जोंङो जोसा माइरं एबा ओ बे रोखोमनि माथा माइरंखौबो जोंङो जेनेबा मोनसे ओ सोमथाव आइजेंआव जोंङो नै बा थाम घन्टानि थाखाय जोंङो बेखौ औ सोमनानै लाग्रोनानै जेनेबा रुइहोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोंङो माइरंखौ बोखांनानै खेरखा एबा प्लास्टिकनि जि जलंगायाव सुखांनानै दोननानै जों बेखौ बेनि जेनेबा दैखौ सर होनाय जायो जेब्ला दैया सरयो अब्ला जोंङो उवालाव होनानै अन गुन्दै देनो नांगौ आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोंङो देनाय समाव गेब्लेयोबा जोंङो सान्द्रि गुबुंजों जेनेबा सालिनानै जुदा जुदा खालामनानै देनो नांगौ आरोना बेनिफ्राय जोंङो फारसेथिं हेलौ‌ नोंथां औ फारसेथिं जोंङो जेनेबा गंसे थिंख्लियाव जखानि दै होनानै जेनेबा अरदाबाव फुदुंनानै बे खौ गोदौ होनो नांगौ आरोना गिबियाव बिनि फ्राय जोंङो ओ दानिया दे ओ दोननानै लानाय जि अन गुन्दैखौ जोंङो खुरैयाव फि सिथा सिथ्रि बनानै जेनेबा थोरफो थोरफो फेननो नांगौ आरो बेनि गेजेर गेजेर जि जोंङो सिबिं बा ओ सिनि नालेंखल हनाय बेफोरबायदिखौ जोंङो होयोना। बेफोरखौ होनानै जोंङो जेब्ला खुरैयाव साजायनाया जेनेबा थियारि जायो अब्ला जोंङो खुरैनिफ्राय बोखांनानै जोंङो गोदौनाय थिंख्लिनि मोखाङाव फजनानै लानाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां
औ दान्दिसे उनावनो जोंङो हमनाय फिथाया जेब्ला गोमोन जायो अब्ला जोंङो बेखौ गोद ओ गुदुं गुदुं जेनेबा ओ‌ गारहानिफ्राय बोखांनानै जों बेखौ साहाजों जानाय जायो आरोना।
औ औ
औ
नंगौ‌ नोंथां नंगौ
ओ सिथाव होनोब्लाथ मिथिखागौ औ जे
दा बुंनो थाङोब्ला माने रेजेंगा जानाया जोंनि जिउआव बिराद गोनांथार आरोखिना
औ औ
बेनो जोंनि दिनखौ सुरुवात खालामजेनो
ओं ओं नोंगौ फुंनि समाव जानाय जायो नालाय बे अम बे जे-जेनेबा रेजेंगाखौ
औ औ फुंनि समाव जानाय जायो नालाय आरो लोगोसे जेनेबा बोलोबो फैगोन आरोखि ना जोंनाव
औ बिब-बिब्दिनो आरो सिथावखौबो जों मोननो हायो जे जिहेथु जोंङो फिथा सौनाय आदब बादिनो जेनेबा माइब्रा माइरंखौ जोंङो अन गुन्दै सौनानै लानो हायो आरोना जोङो जेब्ला ओ साराय एबा थावायाव ओ बे साराय एबा थावाखौ जोङो मोजाङै सुनानै लानानै बेखौ अरदाबाव जानो जों गुदुं खालामनानै लानाय जायो आरो ना
औ औ
ए जोङो थावा एबा साराय गुदुं ओ दुंनायाव जोङो अन गुन्दैखौ जोङो एसे बिब्दिनो मोजोमफा उन गुन्दै लानानै जेनबा फेन्नानै गोबा खालामना जों बेनि ओ गेजेर बिन्दोआव जोङो खौ जेनेबा सिबिं एबा गुर नालेंखर हनाय बैफोरखौ जोङो होनानै ओ गोलाव गोलाव थननानै बेलथाय बेलथाय होयोब्लानो जेनेबा दान्दिसे उनाव सिथाव जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ बेखौ जोङो ओ फुंनि सम बा बिदिनो मोनाबिलि सम जिथु समावनो जोङो सावनानै लाखायोब्ला बेखौ जोङो जिरायनाय समाव बा साहा लोंनाय समाव जानाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो लारुखौबो मोननो हायो ओ जोङो जेनेबा सि सिथाव सौनाय बायदिनो माइब्रा माइरंखौबो जोङो लारु बानायनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो जेनेबा अनखौ दै होनानै लादुरा खालामनानै नाग्लिनानै मुजिहोनानै एबा उनाव ओ बेखौ मोजां नानानै जोङो बेखौ
फिसा फिसा महर बिब्दिनो दाब्ले दाब्ले महरै जों बेखौ दानानै लानाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ
औ बे जेब्ला नानानै नानाया मोजां जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ सावनो थाखाय गिबियावनो अरदाबाव जोङो अर लगायनानै जोङो बेहाय ओ सारायखौ मोजां दुंहोनानै बेहाय थाव होनानै थावखौ मोजां जां दुंहोनानै जोङो बे जि नानानै लानाय ओ अनखौ जोङो सारायाव होनानै सावनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बे सिथा ओ जि लारु बेयो जानो थाखाय ओ थावजों सावनाय नालाय बिब्दिनो एसे मिलौनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो सबाय गोरानबो जायो ओ जायखौ जोङो जखा नि माइब्रा माइरंखौ जेनेबा मोजाङै जावस्रोना लानानै बेयाव बेनि उनाव जोङो सारायाव एवनाय जायो आरोना औ जोङो बेखौ
ओ नोंथांनाव गोबां बाथ्रा माने सोंबावनो सानदों नोंथाङाथ' दा जेनेबा जोंनि बेफोरखौ खिथाबायना नोङो मारै मारै सङो मारै मारै औ नोंथां आरो जेनेबा गोबां रेजेंगाफोर दंना जायखौ जानानै जोंना उदैफोरा मोजां जाया जोंना देहाफ्रा गाज्रि जानाय लामायाव थाङो आरो बे नोंथां फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथां होननाय बे जेंगाफोरा माने देहानि थाखाय मोजांना? गाज्रि ना बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ बिब्दिनो जेनेब्ला ओ नांगौनि बारा जायोब्लाथ' गासिबो बुस्थुआनो जे जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां जायो आरोना नों थां बेखौ जोङो लिमिटनि जानांगौ जायो नांगौ बाय दि गावनि उदै बुंजासे जिहेथु नांगौनि बारा जाजाया आरोना नोंथां।
औ गावनि जखानि जानांगौ आरोखि जेनेबा सोरबाबा सुबुङा जेनेबा एसे बांसिन जानो हानायनि ओ खाबु थायोना जेनेबा माबा थायोना औ लिमित आरो सोरबाबा जेराव सोरबाबा जानो हाया बिदि जायोना नोंथां औ।
ओ बिब्दिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि मोन्दांथिजों जिहेथु जोंनि रेजे जेंगा जानायनि बागै एसे फोरमायथिना होदो।
औ औ।
औ।
माने जोङो जोङो बे जेनेबा फुंनि रेजेंगा जानाया जोङो जानला मोनलाखौ जानाङाखै जेरै एफाग्राब थावनि बुस थु बिदिखौ जानाङा आरो बेबायदि बिदिनो एफा एनै थावजों एवनायफ्रा जेबो नङा।
औ।
जेनेबा जोङो एसे जेराव कार्बहायद्रेट्सफ्रा बारा थायोना जोङो बेफोरखौ जानांगौ आरोखि मानोना जों बेजोंसो बांसिन एनारजिफोर मोननाय फैयो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
आरो जेराव ओ प्रटिनफोर थायो जेराव जोंनि जेनेबा देहायारि ओ जौगानायखौ हेफाजाब खालामो जेरै जोंनि बे मा मासोलफोर होनोना जायखौ मासोलफोरखौ मोजां खालामो बेफोरखौ जानाया मोजां आरोखि नोंथां।
औ नंगौ नोथां।
फिथाइ सामथाइफोर जानांगौ नोंथां। जेरै नोंथां होननाय बायदिनो बेफोरथ' नोंथां होननायाथ' गासिबो माने कार्बहाइद्रेट ओ बुरजा गोनांजोब आरोखि नोंथां होननाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोरो ओ मोजां आरोखि जोंनि देहानि थाखाय नोंथां।
औ।
दा नोंथां होनबा जोंना एसेयावनो जाथ'सिगोन नामा?
औ नोंथां औ जागोन दे।
औ दे नोंथां गोजोन्थों।
औ औ।